हेल औ नोंथां
औ नोंथां
खोनादों ना
खोनादों नोंथां।
अ मा खालामदों नोंथां
अ नोंथां नै जोंनियाव बिराद अखा हादों।
मा खालामदों नों?
बेनिखायनो आङो ओरैनोसो दङ। नोंथाङालाय? नोंथाङा खोनादों ना? आं नोंथांनि गारांखौ खोना फैयासै। खोनायासै नोंथां। खोनानो मोनासै नोंथांनि गारांखौ हेल हेल